हेल'।
औ।
नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा फ्रि दङ
औ नोंथां दङ दे
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ दा सावराय जागोन दे
आयदायानो जादों दाउ अमा फिसिनाय
अ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फिसियो फिसिनानै सोर सोर बेसेबां रां खामायो बेफोरनि बागै फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ दाउ अमा फिनायखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै फिसियो होनोब्लाथ' ओ मोजां फोरमायसै ओ बे जोंनि ओनसोलाव दाव खौ मोननै एबा मोनथाम जादाव फालिनाय जायो जेरैहाय जों गासिबो फिसिखायो लकेल दाउ आरो ल जों एसे कय लार जों एसे बय लार दाउ ओ बिसोरखौ गुबुन गुबुन गुबुन आयदाजों फिसिनाय जायो एबा फालिनाय जायो दा जोंनि लकेल दाउखौथ'
अ बिदिनो नोंथाङाबो मिथिखागौ जेरै न'आवनो लाखिनानै ओ फिसियो दा बिसोरखौ गिबियावनो जेला बिमाया गावनि बिदै दैनानै खााथ'आव ओ जेब्ला मास मोनसे जानांगौ गोजां बोथोराव एसे सम
बेयावनो मोनो ओ बिनि उनाव ओ बिसोरो गोलोम बोथोराव जेब्ला फिसाया ओंखारो एबा गोजां बोथोराव जेब्ला फिसाया ओंखारो ओ अब्ला
ओ
ओ खाथाख'खो बोख्लायना होयो आरो बे आरो बे उनाव हानाय बायदि ओ बिनि उनाव जोंनि लकेल दाउफोरखोबो जोङो बायदिसि ना बेमार जानाय नुयो जेरैहाय उम आजनाय बायदिसिनाखौ जानाय नुयो बिमाजों हेगारना होब्ला अब्ला जोङो ए
जोंङो ओ अब्ला जोङो बेफोरखौ ओ फाहामसालिनिफ्राय मुलि बायदिसिना लाबोना नानै जों बिसोरखौ फाहामनो हायो आरो ओ जोङो जों लकेल दाउनिफ्राय एबा दाउ फिसिनानै जोङो नांगौ मानि खिनाखौ गोनांथि जानाय राङारि आंखालखौबो सुफुंनो हायो लोगोसे जोङो ओ बेदरारि महरैबो बेफोरखौ जानो हायो आरो लोगोसे कयलार दाउआ माबायदि होनोब्ला बेयो लकेल दाउनिसाय एसे आलादा कयलार दाउआ गावनि फिसाखौ गहोनो रोङो बिदैखौ नाथाय बियो ओ बिदै बिदैखौ मास मोनसे गाहाम एबा गोबाव समालासै आ दैबाय थायो आरो ए बिखौ बिनि बिदैखौ जोङो जेब्ला गावनि जोंनि न'खराव थानाय लकेल दाउ नफोरनो होयोब्ला बेफोरो गनानै बिदिनो फिसा बारायलाङो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो कयलार दाउनि बिदैखौबो राङारि आंखाल जानायाव फाननानै बिदिनो बिदैखौबो फाननानै नङाब्ला जोङो बायदिसिना जेरै हाथाय बाजार थांना पासफुट बायदिसिना होयो बेफोरबो जों बायदि बिसेना जेरैहाय
आलु सबजों दाावदै सब बायदिसिना बानाय बानायनानै जोङो राङारि आंखालखौ जोंङो सुफुंनो हायो एबा राङारि लोगोसेनो फिसिनो जायो जेनेबाथ' जोंनि न'खर न'खर लानायखौ नुनो मोनो। जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय नङाबा खाथि खालायाव फिनानै फिसा फेेदेरनाय बयबो जोंङो बायनानै लाबोयो बिसोरखौ गाराल बा बायदिसिना बा बारिजा एसे गोजानाव खाहैयो आरो मानोना अमाजों लोगोसे बायदिसिना थाम्फै बायदिसिना फैफायो नालाय बिनि थाखायनो मानसिखौ जेबो खहा खालामनो हायो बिदि बिसखौ एसे गोजानाव खायो आरो। लोगोसेनो बिसोरो मा जायो होनोब्ला जोंनि जुमाय खावनाय जा अफ्रिथालाङो बेजों लोगोसे जोङो गुन्दै आरो सापर बेखौबो फेदेरनो थाखाय एबा देरनो थाखाय बायदिसिना आरो लोगोसेनो बिसोरखौ जोङो मोजाङै जाहोब्ला सय मान एबा स्नि स्नि मानसियावनो जों बिसोरखौ फानजायो आरो बिसोरनिफ्रायबो जोंङो नांगौ माखिनि राङ आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो नोंथां लोगोसेनो बोरमाखौ। खौबो बोरमाखौबो जोङो न'खराव एबा जोंनि ओनसोलाव बांसिन मोननै जाथखौ नुनो मोनो जेरैहाय लकेलफोर मा नङाब्ला राम बोरमा बे मोननै जादखौ बांसिनै फिसिनाय नुनो मोनो बिसोरनि गेजेराव एसे बे आलादा माखौ आलादा होनोब्लाथ' ओ इसे जोंना लकेल बोरमाफोरखौ न'खरफोराव बिदिनो ओ दंफां बिलाइ खांसो। बायदिसिना जाहोनानै फेदेरदो राम बोरमानिया ओ माने राङा। आरो आंखाल जायोब्ला जोङो ओ सुफुंनो हायो आरो लोगोसे आरो। राम बोरमानिफ्राय जोङो इसे बिसोरनि। बिसोरखौ फिसिनानै जुदि जोङो फालांगि खालामनो हायोब्ला इसोरनिफ्राय जोङो बांसिन मुलाम्फा। मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अमा। दाउ बोरमाखौ बिदिनो फिसिनानै गावबा गाव नांगौथि। राङारि आंखालखौ सुफुंनायजों लोगोसे बिसोरखौ मालाबा बेदरारि महरैबो जायो। बिदिनो जोङो जेब फिनाय जायो आरो नोंथां।
हा नोंथांमोननि ओनसोलावबो दाव अमा बोरमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन दाउ अमा। फिनायनि बागै आं जोंनि ओनसोलख बुंनो थाङोब्ला गोबां नुयो। गोबांनि न'खरावनो गोबाङानो फिसिनानै रांखावरिनि आंखालखौबो सुफुंगासिनो। फिनो दं दाउ फिसिनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै। दाउ फिसिनायखौ मोननै रोखोमनि नुनो मोनो। मोनसेया ब्रयलार दाउ आरो मोनसेया न'निनो लकेल दाउ। न'निनो लकेल दाउनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै। गोबां रोखोमनि बुरजा बायना लानानै सिगाङावनो। फार्म बायदियै फियो फार्म बायदियै फिसिनायनि उनाव। माखासे नांगौसेबां जोथोन लायो जोथोन लानायनि। उनाव बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव। फाथायहरो रांखावरिनि थाखाय। आरोबाव बेयाव जोंनो। लकेल दाउ फिसिनायावबो गोबां बायदिसिना मुलिनिबो गोनांथि जायो। मुलिजों लोगोसे बिदिनो होग्रा सापर्ट। जेरै जुजाइ बेफोरखौबो नांगौ आरो माइ। रं एंखुर बेफोरखौबो होयो आरो बेफोरनि अनगायैबो। नेट सिङाव सोंथेनानै फार्म बायदियै दोननाय जायो नालाय बिदिनो सम लायै सम। सम आदार होनायनि अनगायैबो दैखौबो होफायो। बिदिनो जोंनि ओनसोलखै खायसे खायसेया फा फार्मनि अनगायैबो न न आवनो फिसिनानै ननि थाखाय जानाय आरो। नआवनो गोबां नङाबाबो एसे खिनि जा फिसियो बेजोंनो। फाननानै रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंनायखौ नुदों नोंथां। बिदिनो ब्रइलार दाउ। फिसिनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै ब्रयलार दाउखौबो गोबां सुबुंफुंफोरानो। फार्म खालामनानै फिसिनानै। रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंदों बयलार दाउ। खौ फार्म खालामना फिसिनायावबो जोंना गोबां जोथोन लानांगौ जायो। मानो होनोब्ला बिसोरखौबो फार्म खालामनानै ओरैनोल दोनसोबा जाया। सम। सम लायै समजोंनाथ गोबां बेमारफोरबो फैयो बिदि बेमारनि थाखाय। बारगनो। जोंना गोबां मुलिनिबो गोनांथि जायो नालाय नोंथां। जेब्ला जानाय आदार होयो। माइरं आरि। एंखुर बेफोर होनाय समावनो जोंना माखासे बाजारनि मोननाय। मुलिफोरखौ दैजों लगायना होफायो। बिदिनो जोंना बेमार जानायनि सिगांनो। दाउफोरखौ जोथोनै लाखायोबा जोंना बेमारनिफ्राय बारगनो हा हायो बिदिनो बेमारनि थाखाय बारगनो थाखायनो जोंना फार्म खुलिनायाव गोबां जोथोन लानांगौ जायो मानो होनोब्ला फार्मखौ खुलि नानैल दोनोबा जोंना रांखावरिनि थाखाय गोबां खहाबो जानो हागौ मानो होनोब्ला बिसोरबोथ ओरैनो खुलिनानैल दोनजाग्रा नङा नालाय नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलखै दाउनि अनगायैबो बोरमा मोसौबो फार्म बायदियै फिसिनायखौ नुनो मोनो। बोरमा मोसौनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव- गोबाङानो गोबां रोखोमनि मोसौखौबोथ जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो नालाय मोसौ जारसि ननि मोसौ जाय मानसिफोरा मोसौ जारसि फिसियो बिसोर थ जोंनि ओनसोलखै गाइखेर फाननानैनो गोबां रां खामायनायखौ नुदों आरो खायसे खायसेया ननि मोसौ जि फिसियो- बिनिफ्रायबो गाइखेर फाननानैनो रां खामायदों। बिनि अनगायैबो खायसे खायसेया ओरैनो ननि जि नांगौखौ सुफुंनो खायसे खायसेयाथ हालेवनायावबो बाहायो नालाय- बेखौबो सुफुंनो मोसौखौ फिसिनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ।
बिदिनो बोरमानि फारसे बुंनो थाङोब्लाबो जोंनि ओनसोलाव बोरमाखौबो मोननै रोखोमनि नुनो मोनो न'नि बोरमा आरो मोनसेया बोरमा फेब्ला होननाय। बोरमा फेबब्लानि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना गाबाल'सो गुबुन रोखोमनि जायो आरो जानाया एखेयानो जायो। गांसोखौनो जायो आरो नागारना होब्लााबो जायो न'नि बोरमा बायदिनो नाथाय बोरमा फेब्लाया जोंना राङा बुरजासिन लायो बेनि थाखायनो बेखौ बांसिन जोंनि ओनसोलाव फिसिनायखौ नुयो नोंथां। आरो अमा फिसिनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला अमाखौबो जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो फार्म खुलिनानै फिसिनायखौ नुदों। अमाखौ जोंनि ओनसोलाव खायसे खायसेया बाजारनिफ्राय लाबोनानैबो फिसियो। आरो खायसे खायसेया न'निनो जि अमा बिनिफ्रायनो जोलै दोनलांनानै फार्म खुलिना गोबां रां आरजिगासिनो दङ। अमा फिसिनायाव जोंनो गुन्दैनि गोनांथि जायो आरो गुन्दैजों लोगोसे अफ्रिनिबो गोनांथि जायो आ रो खायसे खायसे अफ्रि मोनाबोला जोंनिखै जि हाग्रानि थास' आं बेखौ हानानैबो रुनानै अमानो जाहोयो जाहाथे अमायाबो मोजां जायो आरो फाननानै बांसिन रां मोनो। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो गोबां रोखोमनि जिब-जुनार फिसिनानै गाव गावनि न'खरनि जेंना रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय फिसिनानै फाननायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां।
दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ निसै नामा?
औ दोनथनो हासिगोन दे नोंथां।
औ